हेलौ औ खोनादों?
औ दा बिदिब्ला जोङो गामियारि सोलोंथाइ आरो नोगोरारि सोलोंथाइनि सायाव सावरायलायनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
ओ होमब्ला नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनो हागोन ना?
औ जागोन। ओ गामियारि सोलोंथाइ आरो नोगोरारि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मोननै मोनैनि गेजेराव जोङो गोरोबलायैखौ नुनो मोनो। गामि गामियारि सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो बांसिनै ओ गावनि बिमा राव जों सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो आरो नोगोरारि सोलोंथाइ लानायाव जोङो बांसिनै गुबुन रावनि सोलोंथाइ जेरै इंराजि आरो हिन्दी बेफोर मोननै रावनि सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायाव जोङो गोबां ओ माखासे गोरोबलायैखौ नुनो मोनो आरो माखासे बादायलायनायनि बेलायावबो जों गुबुन गुबुन थासारिखौ नुनो मोनो जेरै गामियारि गामियारि ओनसोलनि फरायसाफोरा ओ एसे फरायनायाव लोरबां जानायखौ नुनो मोनो आरो नोगोरारि ओनसोलनि फरायनाया एसे जौगानाय थाखाय थाखोखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोङो गामियारि आरो नोगोरारि सोलोंथाइनि गेजेराव जोंहा गोबां माखासे फारागथिफोरखौ नुनो मोनो। गामियारि सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो गामियावनो गामि ओनसोलाव थानाय जे सुबुंफोरा ओ ओनसोलाव लानाय सोलोंथाइ जों बेखौनो गामियारि सोलोंथाइ बुंनो हागोन गामियारि सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो गामियाव थानाय फरायसाफोरा बांसिनै जोङो ओह सरखारि फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो ओह नोगोरारि सोलोंथाइ बुंनाय बुङोब्ला जोङो। बेयावनो ओह मोनथिनो मोनो जे नोगोर ओनसोलाव जोङो ओह मोनसे जौगानाय ओनसोल जाय जौगानाय ओनसोलाव जोङो ओह रांखान्थियारि थासारिया बयनिबो न'खराव बांसिनै मोजां जायो जाउनाव गोबां न'खरफोरा ओह बा ओह न'खरफोरा गावसिनि गावसिनि गथ'फोरखौहाय मोजां फरायसालियाव दैथायहरो जाउनाव बिनि ओ बिनि फिसाया जोङो गामियारिनिफ्राय नोगोरारि सोलोंथाइनि ओह बिबाङा साबसिन जायो। जोङो नोगोरारि ओनसोलाव जोंहा रांखान्थियारि थासारिया न'खरफोरना बारा मोजां जाया जााहनाव ओह ओ गामियारि गामियारि फरायसाफोरा नोगोराव फरायफैनो थाखाय ओह गोब्राब जायो आरो जोङो गामियारि ओनसोलाव जोङो बांसिनै फरायसाफोरा सरखारि फरायसालियावहाय ओ फरायनायखौ जोङो नुनो मोनो जाउनावहाय ओह नांगौ बायदि फेसिलिटिस फोरखौ फरायसाफोरा मोननो हाया जाउनाव जोङो ओह गामियारि ओनसोलनि फरायसाफोरा नोगोरारि ओनसोलनि फरायसाफोरनिख्रुइ माखासे बिथिङाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो उन जानांगौ जायो। नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो स? सानगोन नामा?
औ नंगौ ओह गामियारि ओनसोल आरो नोगोरारि ओनसोलनि सोलोंथाइनि बेलायाव ओ गोबां गोरोबलायैखौ नुनो मोनो। जिहेथु गामियारि ओनसोलाव ओह जोङो गावनि ओनसोलारि राव बा बिमानि राव जों सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो बे बेलायाव जोङो माखासे ओह लोरबां थासारिखौ नुनो मोनो मानोना आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव जिहेथु ओह सरखारि फरायसालिफोराव जोंनि फोरोंगिरिनि बिबांफोरा गोबां खम ओह मोनसे फरायसालियाव सासे बा सानै बिसेबांल' जोङो फोरोंगिरिफोर थानायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव ओह फरायसाफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो हायि बा मोजाङै फोरोंनो सम मोननि बेफोर जाहोननि थाखाय फरायसाफोरा मोजाङै गियान सोलोंना लानो हाया जायो जायनि थाखाय ओह जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरा ओह नोगोरारि ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरजों बादायलायनायाव एसे ओह गाहाय थाखोआव थानो गोनां जायो दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओह जुदि गामि ओनसोलावबो फोरोंगिरि फोरनि अनजिमाया गोबां जायोबा फोरोंगिरिखौ नांगौसेबां थिसननानै होयो अब्ला जोङो गामि ओनसोलावबो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो मोजाङैनो जौगाहोनो हागोन होन्नानै आं सानो ओनसोलनि सोलोंथाइयाव जोङो बांसिनानो ओह सरकारि नङायबा प्राइभेट जों सोलोंसालिखौ नुनो मोनो बैफोर सोलोंसालियाव फोरोंगिरिफोरनि अनजिमाया गोबां दङ आरो बिसोरो ओह मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलों बा मोजां आनजादनि फिथाइ मोनहोनो थाखाय गोबां नाजायो बिनि थाखायनो प्राइभेट बा सरकारि नङै फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव गोबां नाजायो आरो फोरोंनायनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामो। जायनि थाखाय बैफोरबायदि फरायसालिनि आनजादनि फिथाइफोरा जोबोर मोजां मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेरफारसेथिं जोङो गामियारि ओनसोलनि आनजादनि फिथाइफोरखौ जोङो मोजां जायैखौ जों बांसिनानो नुनो मोन होननानै बुंनो हायो दा आं बेखौनो बुंनो सानो।
नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। ओह जोंनो बिमानि रावानो जायैबाय जोंसोलोंथाइ लानायनि साबसिन बिजों बे बाथ्राखौ जोंनि माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीयाबो बुंलांखादों। जायनि जाहोनाव नैरोजा म सोलोंथाइनि गोदान बिथांखि लानायावहाय थाखो सेनिफ्राय थाखो दाइनसिम बिमानि रावखौहाय बिमानि रावजों सोलोंथाइ लाथारनांगौ बे बाथ्राखौ मख'नानै होनाय जादों। जायनि जाउनावहाय बिनि थाखाय बओंखायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौहाय टाउनावनो जा बा जोंनि गामि ओनसोलावनो जा जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे गावनि बिमानि रावजोंनो सोलों सोलोंथाइखौ लानानै बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हायो। जोङो जों बिदिनो हिसाबै जों गोबां हादरफोराव जोङो नुनो मोनो जे। गावनि बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइ लानानै गोबां ओ ओ साइन्स एणड टेक्नलजियावहाय जौगाबोदों जों बिदिन्थि महरै नायनो हायोबा जोङो ओ चाइना हादरखौ जोङो बुंनो हायो। चाइना हादरावहाय जोङो बिसोरो गावसिनि बिमानि रावजोंनो रायज्लायनानै गावसिनि बिमानि रावावनो थाखोसेनिफ्राय लानानै जेसेबांसिमहालागै पिओइस डि सिमहाालागै ओ गावनि बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइ लानानै बिसोरो ओ गावसिनि ओ गोबां बिथिङाव जौगासारनाय लाबोनो हादों रांखान्थि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव ओ साइन्स एन टेक्न'लजिनि बिथिङाव बिथांमोना दिनै बुहुमनि मादावनो ओ सेथि मासियाव जोङो बुंनो नांगोन ओ। बिनि थाखायनो जोङो ओ नोगोरारि बा गामियारि ओनसोलाव जोङो बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायखौहाय बांसिन नोजोर होनांगौ होननानै आङो सानो ओ नोजोर होनांगौ होननानै आं सानो आरो सरखाराबो सरखार फोराबो बेखौहाय बांसिन नोजोर होनांगौ जे गावनि ओ ओनसोलारि राव बा गावनि बिमानि रावजोंनो ओ गथ'खौ माबोरै सोलोंथाइ होनानै माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै जोंनि बे आथिखालनि ग्लबेलाइजेसन मुगायाव गुबुनजों माबोरैहाय ओ बादायलायनाय मुगायाव माबोरै जों गुबुननिफ्राय साबसिन जानो हायो बे राहाखौ जोंनि ओ सरकारफोरा ओ बि बिद बिथांखि लायोब्ला साबसिन जागौ होननानै आं सानो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन?
औ नंगौ ओ जोंनि सरकारा आ आथिखाल मुगानि थासारिखौ नायनानै जिहेथु गामि ओनसोलनि सोलोंथाइया जोंना एसे गाहाय थासारियाव फैगासिनो बेखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो सरकारा माखासे बिथांखि लानानै गामियारि ओनसोलाव मोजां सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय जेसे हागौ एसेबां फोरोंगिरिफोरनि बिबांखौ बाराय होनाय जायोब्ला जोङो गामियारि ओनसोलनि सोलोंथाइखौ मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो दा मोनसे बिथिङाव जों बुंनो हायो नोगोरारि ओनसोलाव सोलोंथाइनि थिङाव मोजां जायो होननानै जों मिथिगौ नाथाय बैफोरबायदि सोलोंथाइ लानायाव जेब्ला नोगोरारि ओनसोलाव जेब्ला सासे फरायसाया फरायनो थाङो ओ बे समाव ओ जोंनि गेजेराव मोनसे आंखाल नुजाथिनायखौ नुनो मोनो सासे फरायसाया जे ब्ला नोगोरारि ओनसोलाव फरायनो थाङो अब्ला आ बियो गावनि बिमानि रावखौ खायफा सुबुं बावलांनायखौबो जों नुनो मोनदों दा बेखौ मोनसे जोबोद गिदिर खहा होननानै जों बुंनो हायो गोबां आथिखालाव जों गोबां सुबुंफोरखौनो नुनो मोनो नोगोराव फरायनायफोरा बांसिनानो गावनि बिमानि रावखौ गारनानै गुबुन रावनि सोलोंथाइफोरखौ जों लाहोनायखौ बांसिन नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बिसोरबायदिया गावनि बिमानि रावखौ बावलांनानै गुबुन रावखौनि सोलोंथाइ लानानै इयुन समफोराव गावनि रावखौ बावगारनाय बा रोङै थासारिखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला नोगोरारि सोलोंथाइ लानायाव आ माखासे सुबुंफोरखौ गावनि बिमानि रावखौ बावलांनायखौ जों नुनो मोनो दा गुबुन फारसेथिं जोङो गामियारि सोलोंथाइखौ बुङोब्ला जोङो गामियारि रावखौ लाखिनानै आ गामिनि रावखौ फोथांनायखौ जों नुनो मोनोबा बिमानि रावखौ फोथांनानै लानायखौ जोङो गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो आरो दा नोंथाङा मा बुंनो सानो
नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जे गामियारि ओनसोलनिफ्राय फैनाय बा माखासे ओनसोलनिफ्राय फैनाय ओम जोंनि फरायसा गथ'फोरा जोङो जेब्ला नोगोराव फरायफैनाय फैयो बिसोरो गुबुन गुबुन आ गुबुन गुबुन ओनसोलनि फरायसाफोरजों लोगो जाफैयो ओ जाय गुबुन रावनि फरायसाफोरखौ लोगो मोनफैयो जाउनावहाय जोङो गुबुन सासेजों रायज्लायनांगौ जायोब्ला जोङो ओ मोन से ओ ओनसोलारि बा जोङो जाय रावखौ जोङो बयबो बुजिलायो बे रावजों रायज्लायनांगौ जायो जाउनावहाय जों सानफा एफा बेबायदिनो जों सोलोंनाय सोलोंथाइ लानाया बांलाङोब्ला बा बै फरायसाया गोजौ थाखो खौ फरायलाङोब्ला आ बिनि लोगोफोराबो आ सोलायलाङो जाउनाव बियो आ गावनि बिमानि रावखौ माब्लाबा ओ गावनि ओ खाथियाव गावजों जाय थायो। ओ बियो ओ गावनि बिमानि बिनि रावखौ रोङाबो जानो हागौ जाउनाव बियो बिसोरो गुबुन मोनसे रावावहाय जायखौ ओ जे रावावहाय बिसोरो बुजिलायो। बे रावआव रायज्लायनांगौ जायो बेनिखायनो नोगोराव थायोब्ला गोबां ओ जोङो माखासे ओ सुबुंफोरा बा गामियारि ओनसोलनिफ्राय फैनाय फरायसाफोराबो गावनि रावखौ बावलांनाय खौ जोङ नुनो मोनदों ओ बेन बेनि सायावहाय जोंनि माहारियारि आफाद बा जोंनि गावबा गाव सांग्रांथिया आ बियो जोबोद मोनसे गोनांथार होननानै आं सानो आ मानोनाम जुदि मोनसे से हारिया ओ गावनि बिमानि रावखौ ओ ओ फोजोब गोमालाङोब्ला बा फोजोब फोजोबोबा बियो बे हारिया मोनसे हारिया गावनि सिनायथिखौ खोमानानै लानाय जायो रावानो मोनसे बिजों जाय बिजोंनि गेजेरजों जोङो ओ गावखौहाय सिनायथि होनो हायो। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो?
नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो सानगोन?
औ नंगौ ओ जिहेथु ओ आथिखालाव बे थासारि जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मोनसे बिथिंखौ जों बुंनो हायोदि ओम नोगोरारि नोगोरारि जायगायाव जायफोर बायदिया सोलोंथाइ लादों बिसोरो मोनसे ओ एडभान्स सोलोंथाइ बा आगु सोलोंथाइखौ बिसोर मोनगोरो बा गुबुन जायगायाव फरायहैयोब्ला बिसोरो माखासे गोबां ओ जो -जौगानो हानाय बा दान्दिसे समनि गेजेरावनो बै गुबुन जायगाजों खाब जाहोनो हानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गुबुन फारसेथिं गामि ओन जायफोर फरायसाफोरा फरायो बैसोर फरायसाफोरा ओ गुबुन जायगायाव फरायनो थाङोब्ला थोंजोङैनो जोङो गोरोबहो गोरोबहैनो हायि बा बै जायगा जों खाब जाहोनो हायैखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि फरायनायनि गेजेराव माखासे खहा खालामनायखौ जों माब्लाबा समाव नुनो मोनो आरो नाथाय जोङो बिदि होननानै ओ गामियारि ओनसोलनि फरायनायखौ गारो होमब्लाबो जानाय नङा मानोना सासे फरायसाया गावनि थांखिखौ होसोनो बा फरायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो ओ जि थासारि सोमजियो बेजों जोङो गावखौनो गोरोब होफानो नाजानांगौ। अब्लासो सासे फरायसाया गावनि थांखिखौ बा गावनि फरायसाखौ फरायनायखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो दा नोंथाङा बिनि सायाव बुं-बुंनो सानबावो
नोंगौ नोंथाङा ओ थारखौनो बुंदों ओ जोंनि गोबां गामियारि ओनसोलनिफ्राय फैनाय फरायसाफ्रा गामियाव लानाय ओ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरा जेब्ला नोगोराव फरायनो फैयो बिसोरो गोबां माखासे जेंनाफोरजोंहाय भुगिनांगौ जायो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो रावारि ओ रावनि बिथिङाव जोङो गोबांओ जेंना जानायखौ नुनो मोनो। बि फरायसाया गामि ओनसोलनि फरायसाफोरा जोङो बांसिन बिनि बिमानि रावाव रायज्लायो बा बिमानि रावजोंनो जोङो ओ जगा जग खालामो नाथाय मोनसे ओ थाउन ओनसोलाव फैनानै जे बियो सोलों लाफैयोब्ला गुबुननि रावजोंहाय ओ ज'